औ खोनादोंना नोंथाङा
खोनादों ना नोंथाङा आंनिसिम कल खालामनाय जाहोन कल खालामनायनि जाहोनखौ फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा
नोंथां हागोन आं नोंथांनो फन हरनायनि जाहोना नोंथांजों एसे आङो आबाद नि सायाव सावरायनो सानादोंमोन आरो नोंथाङा सम आंनो एसे होनो हायोबा।
औ हागोन
औ औ ओ दा बिदिब्ला जोंहा नोंथां जोंना आबाद होनोब्लाथ' जोंहा गोबां आबादफोर दं जेरै जोंहा दा दैलां बोथोराव माइ गायनाय जायो आरो जों माइ गायनायजों लोगोसेनो जोंहा उफ्रा खेथिखौबो जोङो बेजों लोगोसे खायबा खायबा सुबु सुबुङा मावलांनाय जायो आरोना नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव माइनि आबादखौ मावनाय जायोना जाया नोंथां
जायो जोंनि ओनसोलावबो माइ गायनाय खोथिया फुनाय बेफोर बायदि जायो आरो दा दैज्लां बोथोर सम नालाय गोबां आबादफोरबो दं आरो जेरै जिंखा फटल खुमब्रा, लेस्रा बायदि बायदि आबाद दा सोलिबोबायदों आरो नोंसोरनिथिंजायबो माबाफोर आबाद जायो नामा नोंथां
नोंथाङा बुंनाय बायदिनो पटल, जिंखा, लेस्रा, भिन्दि बेफोरनो जोंनि ओनसोलावबो सोलिदों आरो आरो थास'बो गायनाय जायो। आरो आं नोंथांनो फोरमायनो सानदोंदि जोङो माइखौहाय बोरै गायनाय जायो। ओ जोङो माइ खौ बोरैहाय गायनाय जायो होननानै बुङोब्ला जोंहा माइ गायनो थाखायथ' जोंनो खोथिया फोग्रोनांगोन नङा होमबानो नोंथां बे खोथियाखौ जोङो फुराना माइनिफ्राय माइस्लि बासिनानै दोननाय जायो बा जोङो दखानफोरनिफ्राय जोङो लाबोनाय जायो आरोना बेनि उनावहाय जोङो बेखौ लाबोखांनायनि उनावहाय बेखौ जोङो फाथोनि बस्थायाव सोनानै जोङो फुख्रि बा जोंनि दंग' बेफोराव जोङो हरब्रै बा हरथामसो जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरोना बेनि उनाव जोङो बेखौ बोखांना लाबनानै जोंनि जि हायाव जोङो लखबना दोननाय जायो आरो बेनि उनाव बेखौ जों थास' बिलाइ बा थालिर बिलाइजों जोङो बेखौ खोबना दोननाय जायो आरो जाहाथे बेयो गाजा बेरो बेनि उनाव जोङो बेखौ फोथारखौ जोङो मोजाङै हेवनानै लागोन आरो जायखौ ज जोङो खैथा फोनाय जायो ज बेयावहाय मोजाङै हवनानै लाग्रोबाय बेनि उनाव जोङो जोंनिनो न'आवनो मोननाय हासार बा गोबोरखि खि हासार बा बोरमा खि जों बेखौ सारनानै होनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो बे जि गाजा बेरनाय माइलि जोङो बेखौ लाना थांनानै दुबिल बा खेरखाफोराव जोङो लानानै बेखौ सारनानै फोनाय जायो आरोोना नोंथां बेनि उनाव बेनि उनाव जोङो बेखौ जेब्ला बेयो मास मोनसे बा देर मास फोरनि गेजेराव जोंनो फुनो हानाय जागोन फुजानाय जागोन अब्ला जों बेखौ रुव वानि बा मानसि जोङो हाजिरा लानानै जोङो बेखौ फुनाय जायो आरोना बेनि उनाव जोङो मोजां गासैखौबो फुनानै लाखांनानै जोङो दुब्लिखौ जोङो मोजाङै हेवनाय जायो आरो सामार आरो सामार होनाय आरो खारायनाय होननाय बुंनाय जायो जोङो बेनि उनाव बेखौ आ दाननानै आलि फोनानै जोङो दुब्लिखौ मोजाङैहाय फोमोननानै जों बे माइ गायनाय जायो आरो बिदिनो जोंहा आबादफोरखौथ' जोङो गोबां जोथोन लानांगौ नङा होमबा नोंथां खोनादोंना औ बिदिनो जोङो गोबां जोथोन जोथोन लानांगोन अब्लासो जोंहा ओ आबादाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरोना जेरै जोङो दा माइ गायनानै जोङो गारसोना दोनबाय थाबाबो जाया जोंहा बिदिनो माइयाव गोबां ओ हाग्राफोर रज'नाय जायोना बे हाग्राफोरखौबो जोङो फुनांगौ आरो बेनि उनाव बेजों लोगोसे जोंहा दैफोरखौबो जोङो नायनांगौ आरो जोंना गोबां ओ रासायनारि ओ हासार बेफोरखौबो जोङो होनो हानांगौ आरो जाहाथे माइखौ एम्फौ फोरा जाया बेनि थाखायनो आरोना नोंथां ओ दा नोंथाङाबो नोंथांमोननि बोसोरावहाय माबोरैहाय माइखौ गायनाय जायो एसे फोरमायनो हागोना नोंथां
औ नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि थिंबो। बेफोर बायदिनो माइखौ गायनाय जायो आरो दासान्दि जोंनि जोंहाबो न'आव रुवानि होनानै माइ गायहो बायदों आरो। बेयाव माइखौ गायखांनानै दा हानो मोन बाथाय हानो नांगोन आरो हाना
औ।
बेखौ लांनानै दोननानै ओमफ्राय नानांगोन आरो नाखांनायनि उनाव बेखौ माइ बस्थायाव सोन दोननानै उनाव जिगाब फोर खौबो मोसौ फोरनोबो होनो हायो आरो।
उम। ओ आथिखालाव नोंथां मोननि ओनसोलाव हाय ओ बांसिन मोसौजों हेवो ना टेक्टर जों हेवो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
दासान्दि बारा बे मोसौजों बाहायनाय एसे माबा गैला आरो दा
ट्रेक्टरजोंनो सोलिजोबो नोंथां मोननिथिं ट्रेक्टर जों नायो ना मोसौजों नायो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
उम। आथिखालावथ' जोंहा माइखौ जोङो ट्रेक्टर जोंनो बांसिन नानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो मानोना बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय हाय गोबां मोसौ फोर दङमोन बिदिनो न'खर न'खर मोसौ हालि थाखा थारोमोन आरोना बेनि थाखायनो ओ गोदो सुबुंफोरा आबौ मोना बिदिनो मोसौ जोंनो नायोमोन आरो नाथाय जोंहा ओ गोबां बिगियान नि बिगियान गिरिनि जेनेबा दिहुननाय ओंखारबाय नङा होमबा बेजोंनो ट्रेक्टर मेसिन माइबा बेबायदिनो गोबां ओंखारबाय जोंहा मेसिननि बिदिनो जोंना ट्रेक्टरजों नानायाबो जोंना गोबां ओ समनि गोबां सहाय जादों आरोना बिदिनो मोसौजों नायो ब्लाथ' जोंहा गोबां दिन लायोमोन नङा होमबा बिगासे हानि माइखौ नानो गोनांब्ला बेनि उनाव जोंहा गोबां खस्थ'बो दङमोन नाथाय आथिखालाव ट्रेक्टर जों नानिया जोंना ओरै खस्थ' गैला आरो से घन्टा नै घन्टानि गेजेरावनो जोङो माइखौ नाखांनाय जायो आरोना आरो जोंहा ओ गोदो हाय ओ मोसौजों नायोब्ला जिगाब बो एरनो नांगौ मोन आरो बे खौ जोङो सिबबायबो थानो नांगौमोन आरो मोसौ होबायबो थानो नांगौमोन नाथाय बिदि खस्थ' जोंहा आथिखालाव गैला आरोना। ओ नोंथां मोननि ओनसोलाव हाय ओ दैज्लां बा ओ मेसें बोथोराव मा मा उफ्रा खेथि मावनाय जायो नोंथाङा बुंनो हागोना नोंथां?
जोंनि खाथि खाला थानाय बे जायगा फोराव दा बायदिसिना आबाद मावनाय जायो जेरै जिंखा गायो पथल गायो भिन्दि गायो आरो गोबां गोबा गोबां गुबुन गुबन बेलेग बेलेग दंबावो आरो जेरै बानलु फोरबो दैज्लां बोथोरनि बानलु बेफोरखौबो गायनाय जायो थायसुम बेफोरखौबो गायनाय जायो आरो।
माइ गायनायजों लोगोसे आरोबाव गोबां खेथि फोरखौ मावजाबनाय जायो आरो ओरैनो जायगा फोरखौ गारसोनानै दोना। नोंसोर निथिंजाय आरो मा मा आबाद गायनाय जायो नोंथाङा खिन्थानो हागो
मा बुंलांनाय बादिनो बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिदि मैगं थाइगंखौ गायनाय जायो आरोना। आरो जोंहा माइ गायखांनानै जेब्ला जोङो माइ हाखांगोन अब्ला जोङो बेजों लोगोसेनो जोंहा मटर बा बेसर फोरखौबो फोनाय जायो आरोना नोंथां। बेसोरखौ माबोरैहाय फैयो फैयो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा फोरमायनोसै आंङो जोङो ओ- बेसखौबो माइ जेनेबा माइखौ जोङोबो जैरै मय ज्लि यो जों बिदिनो बेखौबो लाखिना दोननाय जायो आरोना, खायफा खायफा बायनानै लाबोयो। बेनि उनाव जोंङो बेखौ दुब्लिखौ मोजाङैहाय हेवना लानानै जोंङो ओ बे बेसरखौ जोंङो सारै सारै फोनाय जायो आरोना नोंथां आरो बेजों लोगोसे जोंहा हासारबो होनाय जायो। आरो बेयो जेब्ला बिलाइ गोरलै गोरलै खिलिबोगोन अब्ला जोङो दै सारना होनां गौ आरो मिसिनफोरजों नंङाब्ला ओ बे बेसरा माने मोजां जाबो आरो। बिनि उनाव जोंहा गोबां हासार होनांगौ जायो मुलि होनांगौ जायो आरोना। बेनि उनाव जेब्ला बेयो जौ लांगोन बिबार बारगोन अब्ला फिथाइ बिनियाव फिथाइ लासै लासै ओंखारबोगोनना बे जों लोगोसे बेयो जेब्ला रानबोगोन अब्ला जोंङो बेखौ फुनाय जायो आरो फुनानै जोंङो माइ बायदिनो जोंङो बेखौ टेक्टरजोंबो नाजायो आरो मोसौफोरजोंबो नाजायो बिदिनो नाना जोंहा ओ गोबां रां मोननो हायो आरो बेसरनि आबादावबो आरो बेजों लोगो से मटरबो दं बे मटरावबो जोङो गोबां आ ओ रां मोननो हायो आरोना नोंथां। आरो नोंथांमोननि ओनसोलावहाय थास' गायनाय जायोना जाया नोंथां?
जायो जोंनि ओनसोलावबो थास' गायनाय जायो आरो दैज्लां बोथोरावल' नंङा जोंनि जायगायाव मेसें बोथोरावबो गोबां आबाद मावनाय जायो। दा दैज्लां बोथोरनि जोंनि जायगायाव मैथानि आबाद मैथा मैथाबो गायनाय जायो। मैथाखौ माबोरै गायनाय जायो होनोब्ला मैथानि बेगरखौ
उम
दुब्लियाव सारनानै होनानै दुब्लिखौ एवानै मैथानि बेगरखौ सारनानै होनानै बियो रज'योब्ला बेखौ आरो बुख'नानै मोजां फ्राय लारि गायनानै बेखौ बेनि बिलाइआ खिलि बोयोब्ला बेखौ मोजाङै खानानै बाजाराव फाननायबो जायो आरो बिनि गोबां आबाद बो नुनाय जायो आरो दासान्दै ओमफ्राय मैथाया मैथा गो खै आरो मैथा गोखा थायो। मैथा बांगाल आरो मैथा गोखै नोंथाङा मैथा गोखै
औ।
नि आबाद नुफेरबाय नामा?
औ नोंथा ओ गोबां सुबुङानो आथिखालाव गावनि न'खर न'खरावनो जिया एसे हा दङ बेयाव ओ एसे एनै आबादफोरखौ मावनाय जायो आरो। जाहाथे न'आवनो मोनजानाय बायसा आरो जोंहा खुमब्रा जोगोनार। ओ बेफोरखौबो भाथ केेरेला बा खुन्द्रि बेफोरखौबो जोङो न'नि खाथि जेन'बा बेयावनो सां फिसा गायनानै जोङो ओ मानला होनानै जोङो बिदिनो। न'आवनो जानो हानाय जायो आरोना आरो गोबां सुबुङानो बिदिनो आबाद मावनानै गावनि न'ख न'खरखौ खुंलांनो हादों आरो जेरैहाय जोंहा मैगं फाननो थाङोब्लाबो बिदिनो आथिखालावथ' गोबां मैगंनि दामफोरा बारायलांदों नङा होनबा नोंथां बेनि थाखायनो जोंहा मैगं गायनायाबो गोनांथि आरो आरो जोंहा मैगं गायाब्लाथाय जोङो ओ जेनेबा मैगं गायनायाबो जोंनि थाखाय गोनांथि आरो नङाबा जोङो जेबोखौनो मोनजानाय नङा। मैगं गायाब्लाथाय बेनि थाखायनो आरोना नोंथां। ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो मा मा बिदिनो औ
जानो गैयै सुबुंफोराबो बेफोरबायदिनो गावसोरनि न'खरावनो एसे एंला आबाद मावनानै बाजारफोराव फानहैनानै बेफोरबायदिनो। थांना थानो थाखाय मोनसे लामा मोनो आरो।
औ थारैनो। बिदिनो नोंथां जोंना समाबो गोबां जाहोलांबाय नोंथां जों आबादनि सावरायनानै गोबां गोजोननाय मोनबाय आरो जों बेखिनियावानो दोनथ'जासिगोन नामा नोंथां?
दे जागोन नोंथां।